हेलौ नों हेलौ नोंथां
औ नोंथां
अ नोंथाङा माबाफोर हाबा मावदों नामा?
गैया नोन्थां
अ नोंथाङा दायो फ्रि ना?
दो‌ ओरैनो दं नोंथां।
अ अब्ला नोंथाङा दायो फ्रि दंब्ला नोंथाङा मोनसे टपिकनि एबा आयदानि सायाव आंजों सुंदयै सावरायनो हागोन नामा नोंथां?
औ हागोन नोन्थां।
अ अब्ला नोंथांजों आङो। आबहावा गेब्रेंनायनि‌ आबहावा गेब्रेंना आयदानि सायाव सुंदयै सोंथि सोंनो सानदोंमोन। नोंथाङा दायो फ्रि दंब्ला नोंथाङा आंनो आबहावा गेब्रेंनायनि सोमोन्दै सुंदयै फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथां?
औ हागोन नोंथां।
अ अब्ला दे बुंनायसै नोंथां।
दे बिदिब्ला बुंनोसै आङो।
औ
आबहावा गेब्रेंनायनि गाहाय बाहागोफोरा जाबाय। बार गेब्रेंनाय आरो दै गेब्रेंनाय हा गेब्रेंनाय आरो सोदोब गेब्रेंनाय बार गुबुंले जानाया जेब्ला खहा गोनां बेसादफोरा बाराव बांसिनै
औ
गारि मथरफोरनिफ्राय उखुन्दै आरो
गुबुन बेसादफोरनिफ्राय बारा रोंनाय जायो बिदिनो आबहावायाबो गेब्रेङो।
औ
अरगें बेरफ्रुनाय आरो अरनि, अर बायदि मिथिंगायारि मुवाफोराबो ओ बेखौ गावस्रिना खालामो।
औ
बार गुबुंले जानाया मोनसे बेराम खालामनो हागौ।
औ।
जायनि हां लानाया बिखा आरो हा जानो जायो जेरै उहुम एसिड खालामनो आरो हागौ।
औ।
ओ आबहावा गुबुंले जानाया आथिखालाव सुबुं माहारिजों मोगा मोगि जानांनाय बयनिख्रुइबो ओ गोनांसिन जेंनाफोरनि गेजेराव बियो मोनसे ओ खहा गोनां मुवाफोरजों आरो मिथिंगायारि आबहावाखौ गुबुंले खालामनायखौ नो फोरमायो जेरै जाय ओ सोरबिथिं खान्थि जेरै सुबुं सावस्रि आरो ग्रहनि गासै ओ गाहामाव गाज्रि गोहोम खोख्लैयो।
औ
जेरै आबहावा गुबुंले जानाया बार दै हा दावराव दावसि आरो सोरां गुबुंले जानायजों, ओ लोगोसे गोबां महर लानो हागौ। जाय मोनफ्रोमबो, ओ आबहावाखौहाय गाज्रि खालामनायाव बिहोमा होयो जेरै दारिमिनारि खालामनाय ओ नोगोरारि खालामनाय। गोसारलां गासिनो दं आरो हाग्रा बंग्रा दानस्रांनाय बायदि बायदि जायगायावहाय हाग्रा बंग्राफोरखौ दानस्रांनानै, दाब दाब जायगायाव दारिमिनफोर फसंनाया आबहावा गेब्रेंनायाव मोनसे जोबोद गिदिर गोहोम खोख्लैयो।
औ।
दारिमिनफोरनिफ्राय गबोनाय, बायदि बायदि मुवा बेसादफोर जेरै उखुन्दैफोरा आबहावा गेब्रोंनायफोरखौ आबहावा गेब्रेंनायाव गोहोम खोख्लैयो। बेफोरजोंनो आरो इयुन जोलैनि थाखाय गुनखौ खैफोदाव खोख्लैदों। आबहावा गुबुंले जानाया गोबां गोबां बिफां लाइफांफोरखौ दानफायना गिदिर गिदिर दाब दाब जायगायाव दारिमिनफोर फसंनाय आरो गोबां जायगायाव बिफां लाइफांनि दानस्रांनायजों अखा गैयिनि जाउनावहाय आबहावा गुबुंलेनाया जायो। आरो आबहावानि आबहावा गेब्रेंनाया गोबां सुबुंनि माहारियाव ओ गोहोम खोख्लैयो बेनिखायनो जों बिफां-लाइफां दाननाय आरो गुबुन गुबुन जायगायाव गुबुन गुबुन जायगानि बिफां लाइफां फांफोरखौ दानस्रांनानै बायदि बायदि गिदिर गिदिर दारिमिनफोर फसंनायखौ खम खालामनाया एसे गाहाम। मानोना आबहावा नङाब्लानो जोंनि सुबुं माहारिनि थांना थानाया एसे गोब्राब जायो।
औ
दायो नोंथाङा आंनि बिबुंथिखौ खोनानानै माबायदि मोनदों?
नोंथां बुंनायाथ गासैबो नंगौ मोजांबो नोंथां बुंनाया।
औ दायो नोंथाङाबो आंनिसिम एसे आबहावा गेबेंनायनि बागै फोरमायनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां।
दे दे बिब्दिब्ला एसे फोरमायनानै होदो
औ नोंथां जोंहा आबहावा गेब्रेंनाया जाहैबाय जोंहा गासैबो
औ
जों गासै जि जायगायाव थांनानै दं जि जायगायाव गसंनानै दं गासैखौबो लानानै जोंङो आबहावा बुंनाय जायो। आरो बे आबहावा गेब्रेंनाया मानि सायाव सोमजियो बेखौ आं एसे फोरमायना होनसै नोंथांनो।
औ नोंथां दे
आबहावा गेब्रेंनाय बुङोब्ला जोंहा गिदिर गिदिर दारिमिनाव माबा मोनसे कम्पानियाव माबा बुस्थुफोर बानायोबा जेरै सापातनि फेक्ट्री। इटानि पेक ट्रि बायदि बायदि फेक्ट्रिफोरनिफ्राय गिदिर गिदिर दारिमिनफोरनिफ्राय गबोनाय उखुन्दै एबा बेफोरनिफ्राय गबोनाय ले थ्रा लेथ्रा बायदि बिब्दिनो लेथ्रा लेथ्रा बोहैबोनाय उखुन्दै गबोनाय बायदि बायदिजों जोंहा आबहावाया गेब्रेङो जेरै गिदिर गिदिर दारिमिननिफ्राय गनाय उखुन्दैजों जोंहा बाराव गोसारनानै बे बारानो नैबे दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगासिम हान्थिलाङो आरो बेफोरावनो गासैबो आबहावायानो गेब्रेंफायो।
औ नोंथां
खौनो आबहावा गेब्रेंनाय बुंनाय जायो। आरो बिनि अनगायैबो जोंहा मिथिंगानि सम्पदफोरखौ सिलिंगार खालामनाय जेरै जोंहा मिथिंगायाव बिफां लाइफां बायदि बायदि जिब जुनार बायदि बायदिया जोंनि आबाद मावनायाव एबा बायदिसिना गायनायाव जोंहा एम्फौ फोथैग्रा मुलि एबा हासार खालामनो थाखाय सारनाय मुलि बेफोरबायदि बायदि रोखोमजों आरो बिफां लाइफांखौ दानफायना गाव गावनि मुलाम्फाखौ नायनानै बिफां लाइफांखौ दानफायो जेरै टेबोल जेरै सियार गावनि उन्दुग्रा बिसना बायदि बायदि खालामो।
औ नोंथां
एनलाखौ फोथैनाय गिदिर गिदिर दारिमिननिफ्राय गनाय हा हास-हाखौ हास सार गोनां खालामनो थाखाय सारनाय मुलि बेफोरबायदि बायदि रोखोमजों जोंनि आबहावाया गेब्रेंनो हमो।
औ नोंथां
बेफोर गासैबो बेफोर बायदि एम्फौ फोथैनाय मुलि हासार गोनां खालामनो थाखाय सारनाय मुलि जोंहा मिथिंगाखौ गाव गावनि मुलाम्फानि थाखाय फोजोबनाय बेफोर गासैखौबो लानानै जोंहा बे मिथिंगाया गेब्रेंनो हमो आरो गिदिर गिदिर दारिमिननिफ्राय गनाय उखुन्दैजों जोंहा बांसिन आबहावा गेब्रेंनायाव खहा जायो
औ नोंथां
दा नोंथांनिसिम आं बेखौनो सुंद'यै फोरमायना होनाय जाबाय नोंथाङा माबायदि मोनदों बुंनायसै
जोबोद मोजां जादों नोंथां
अ दा नोंथाङा आंनो बेफोरबायदि आबहावा गेब्रेंनायनि बागै सुंद'यै सावरायना होनायनि एबा फोरमायना होनायनि थाखाय नोंथांनिसिम जोबोर रोजा रोजा साबायखर बावनाय थाबाय अब्ला नोंथां एसेयावनो कलखौ फोजोबनोसै नामा
औ जागोन दे नोंथां
औ औ दे